हेल'
औ नोंथां
ओ खोनादोंना नोंथाङा
औ -औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ नोंथाङा सम होनो हायोब्ला आङो मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरोना बिनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन आरोना हागोनना नोंथां
औ रायलायजागोन नथ'
आ ओ नोंथाङा बरफोरनि गाननाय - जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने आरो गोदोहाय माबायदिमोन आरो दायो माबायदि सोलायबोखो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ
अह
बर'फोरनि ओ बर'फोरनि गाननाय होननाय बुङोब्ला जोंहा सिगांनिफ्रायनो गावनि नि मोनसे गाननाय - जोमनाय दंखायो जेरै हौवाफोरा गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि गानो आरो बेजों लोगोसे हिनजाव फ्रा जोंहा दखना ओमफ्राय आरो बिनि उनाव फास्रा लायो
औ
आरो बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ दिनै बर' आइजोफ्रा गावसोरनो गावसोरनो बा ओ गावसो मा होनो जेनेबा गावसोरनो बेफोरबायदि खुन्दुं दिरुननानै आरो बिदिनो दानानै गानोमोन आरो लोगोसे हौवाफोरनोबो गानहोनाय जायोमोन आरो दा बिनि गेजेरावनो आं ओ गोदोनि समाव माने माबायदि गान माबायदि दायोमोन बा आथिखालाव आथिखालनि समावथ' जोङो बेफोरबायदि आइजोफोरखौ एसि एसिग्राब माने जेनेबा खस्थ' खालामनानै दानायफोरखौ जों नुनो थांला जिहेथु आथिखालाव माबायाबो जि ओ जिहेथु आथिखालाव जुग खुगाबो सोलायबोबाय जायनि जाउनाव माने बेफोरबायदि माखासे गोबां बिदिनो मेचिनफोरा ओंखारबाय जायफोरा माने ओरैनो ओरैनो बा सहसयैनो दख'नाफोरखौ दायोसै मेचिनफोरनि गेजेरजों दा खिन्थु गोदोनि समाव बा बुंनो थाङोबा माने बेफोरबायदि दख'ना दानाय बुङोब्ला एसे गोब्राब जानानै फैयोमोन होननानै आं सानो आर रो आंनि नुनायावब्ला मानो होनोब्ला जाय जाय बर' आइजो फोर बिथांमोना जि एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो एम्फौ फिथोबनिफ्रायसो बिथांमोना माबाखौ खुन्दुंफोरखौ दिरुननाय जायोमोन बिनिफ्राय एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं फोरखौ दिरुननानै आरो बेयाव रं होनो थाखाय बिथांमोना बेफोरबायदिनो बबेबा हाग्रा बंग्रा बेराय बेराय बेफोरबायदिनो बिथांमोना ओ बेफोर ओ
बिदिनो अबेनिबा दंफां बिलाइ अबेनिबा दंफां बिगुर बेफोरखौ बुथुमनानै लानानै नै फैयोमोन जायफ्रा गाब गोनां माने बिदिखौ बुथुमना लाना फैनानै बिथांमोना बेफोरखौ देनानै बिनिफ्राय बिदै गब बोनानै बिदि गहोनानै ओमफ्राय जि बै फिथोबनिफ्राय दिरुननाय खुन्दुं बे बेफोरखौ बिनि गनाय जिथुनाखि बिदै बेफोराव सोमनानै दोननाय दोननाय जायोमोन बे सोमनानै दोनोब्लासो माने बे खाालारफ्रा जेरै गोजाबा गोजा थाबाय नि बेलेग बेलेग बायदि मैया रोखोमनि गाब फोर खौ बेफोरबायदि होनाय जायोमोन आरो खुन्दुंआव
औ औ
दा बिनिफ्रायसो माने बिदि खुन्दुं दिरुंखांनायनि उनाव बिदि खालार होखांनायनि उन उनावसो बिथांमोनहा बेफोरबायदि मुस्रा आरिफ्राव सानानै ओ बे माबाफोरखौ सिफोरखौ सोंनानै बिदिनो साल खुन्थाफो राव दानाय जायोमोन आरो जेनेबा सालखुन्था बुङोब्ला सालखुन्थाया जोहा गाहाय मोनब्रै थायो बे मोनब्रै बे मोनब्रैयाव ओ थाथ थागोन बिदि आरो थाथ गान्दै बे फोर थायोमोन आरो दा खिन्थु दानि जुगाव जोङो फ्राय बागैनो ओ बेफोरबायदि बर' आइजोफोरखौ फ्राय बागैनो जोङो बे फोरबायदि सि दानानै गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो नुनो थांला नंगौना नोंथां?
औ नंगौ
औ आरो बेजों लोगोसे जोहा बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोंहा दिनै बेयाव गावनिनो माहासे माखासे आगरफोर दङ जेरै बे आगरफ्राव हाजोफ्रा बेरखाङो हाजोफोरनि समायना रमायनाफ्रा दिनै बे हाजोफ्राव माने आगरफ्राव बेरखाङो जेरै बे दख'नाफ्राव बा आर'नाइ फ्राव जायफोरखौ हौवाफ्रा लायो आर'नाइ बेफ्राव माने बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ बिथांमोना एरोमोन बेफोरनो जाबाय माखा ओ ओ
जिंखिया हा जिंखिया आगर ओमफ्राय हाजो आगर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ आगरफोरखौ बिथांमोना एरनानै खोब समायना रमायना खालामनानै दख'ना फोरखौ आरो गामसाफोरखौ आरो बिदिनो आर'नाइफोरखौ गासैखौबो बिथांमोना बिदिनो समायना रमायना खालामनानै बा समायना रमायना दानानै बिथांमोना गावसोरबो गानोथ' गानो बेजों लोगोसे जाय माने हौवाफोर बिथांमोननोबो गानहोनाय जायोमोन आरो अब्ला दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ आङो आङो माने ओ गोदोहाय जेनेबा बर' बर' आइजोफोराथ' गोबां दख'नायानो गानजोबखायोमोन ना गोदोनिया ओ खिन्थु दायो गोदोनिजों ओमफ्राय दानि जिथुनाखि जेनेरेसन ना आं बेजोंहाय ओ माबानानै मा होनगोन बेखौ कमपेयार खालामनानै खोन्थानि आरोना एसे
औ
माने गोदोनिफ्राथ' बयबो दख'नायानो गानजोबखायोमोन आइजोफोरा आरो हौवाफोरा गामसाखौनो गानजोबफायोमोन ना किन्थु ओरैबायदि जाबाय माने बे दानि मुगायाव आ ओ जेनेबा हौवा मानसिफोराबो माहोनो लंपेन्ट हाफ पेन्ट बेफोरबायदि गाननो हमसै आरो हिनजाव मानसि हौवाफोरखौ हौवाफोराल' नङा आरोना माने हिनजावफोराबो दख'नानि अनगायैबो जेनेबा गोबां दाबायदि जेनेबा हाथाय बाजाराव मोननाय ओ माबा दड्रेसफोरखौ जेरै लंपेन्ट होन बा ओ सुइजार होन ना बेफोरथ' जेनेबा बर'फोरनि नङा बर'फोरनि जेनेबा ओ द्रेस ना नङा अब्लाबो बेफोरखौ गाननाय जासै आरोना दायो गाननाय नुसै दायो आं सानो माने ओ माबाया आं सानो माने आ दानि जुगाव जिथुनाखि बेफोरबायदि माने बेलेग जायगाफोराव थांनोबाबो मा जायो आइजोफोरा दाना ओ दख'नाफोरखौ गाननाया खोब खम नुनो मोनसै आरोना बेलेग गुबुन हारिनि माने आ जेरै सुरिजारफोर ना बेफोरखौहाय गाननानै बा लंपेन गाननानै आ हान्थिनायफोरखौ नुनो मोनसै आरोना आरो टाउन एरियाफोराव थानायफोराथ' बिसिना दखनाया माने ओरैबायदि बिदि जाबाय जेन मेेनडेट'रि नङा बेबायदि जाहैबाय आरो ना बिसोरो गोसोबायदि गानसै दा गामिफोराव थानायफोरा दाबो गानो दख'नाखौ गानना नङा आ गुबैयै बे बिमाफोरा बांसिन गाननाय जायो आरोना मानो होनोबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानायखौ गोदोनि जिबायदि खान्थिफोरखौ नुबोनाय नालाय बिसोर दा सोलायनो हाया बिसोर बेजोंनो सलियो आरो गोदो जेरै आ जेरैबायदि सलि दों बिसोर बेबायदिनो सलिगोन खिन्थु दानि आ सिख्लाफोरा बा दानि औ हमना लादो हाबा जानाय आइजोफोराना बिसोरो ओ गावनि गोसो बायदि गाननो हमसै आरोना अब्लाबो बैसाग गु बा माबा मोनसे बर'फोरनि फोरबोफोर जायो बेफोराव दख'नाफोरखौनो गाननानै थागोन जेरै हाबा हाबा फोराव थाङो बा फुजा फोराव थाङो बा मन्दिरफोराव थांनाय जायोब्ला ओ दख'नाफोरखौनो गाननानै थाङो बैसागुफोरबा दख'नाफोरखौनो गानो। दा टाउन सोहोराव बा माबा बे ओ गुबुन दाबसे जायगा फोराव हान्थिनो थाखाय ओ मा लंपेन्ट बा सुरिजारफोरखौ गाननानैबो थाङो मानो होनोबा खायफा ओरैबायदि सानो आरो माने दख'नायथ' जेनेबा जोङो बर' हिसाबै जों मोनथि खागौ दख'नाखौ गाननांगौ होननानै ओ सोरबा माने ओ सोलोंथाइनि मुगा जाहैबाय नालाय आरो एसे एडभान्स मुगाबो जाहैबाय नालाय माने ओ दानि दिनावहाय ओरैबायदि जासै आरो माने जेखौ कम्फर्टेबोल मोनदोंना गाव जेखौ कम्फर्टेबोल मोनदों बेखौ गानसै आरोना बेयावहाय बा बादा होलायनाय इमान ओह नुनो मोना आरो ना माने जेरै सिगांनि मान सिफोरनि बायदिबा दख'ना गानामोन दख'ना गानाब्ला जेनेबा दख'ना गाना एबा माबा मोनसे सोंखारिनाय बेफोरबायदि थायोमोन नालाय लाजिथावना गिथावना बेफोरबायदि जायो मोननालाय गोदोनि नेम खान्थिजों सोलों सोलिनो गोनां जायोमोन गोदोनि मानसिफ्रा दानिया ओरैबायदि जाबाय माने जेबायदि सोलोंथाइ मुगायावबो जौगालांबाय नालाय बुजिनो हमबाय ओह बिनि थाखायनो माने ओ माबा जेनेबा बहाबाफोर थाङोबा जेनेबा गोजान गोजान जायगाफोराव थाङोबा आंबो सानो आरो माने ओ जिजों कम्फेर्टेल जायो बेजों थांनो गोनां थांनांगौ होननानै मानो होनोबा बेयावहाय ओ माबाया जोंनि माबा हारियानि माबायाथ' गोमालाङा नालाय बेजों होमबाबो जानला मोनला गानबाय थानो नाङा आरो ना बे मालायनि मालाय हारिनि माबाफोरखौ ओ बिदिनो दड्रेसफोरखौ आरोना। गाव बर' जाबाय जेथिया बर' बर'नि काल्चारखौबो लाखिनाया गोनांथि नालाय। दायो आरो हौवासाफोराबो जेनेबा सेंग्राफोराबो बिदिनोसै हाफ पेन्ट लंपेन्ट सार्ट बेफोरबायदि गानो अब्लाबो बिसोरबो बैसागु बा माबा मोनसे बिदि ओ रायजोनि माबा मोनसे फोरबो बेफोर बायदियावहाय गामसा फोरखौ गान्नायखौ नुनो मोनो आरो। ओम आरो दानि दानि ओम माबा आइजोफोरा गोबाङानो दख'नाफोरखौ दानो दानोनो नागिरखाला माने हा थाइ बाजाराव मोननायफोरखौसो गोदान गोदान बेफोरखौसो गानसोलाबायसै ना। दाना आखाइजों दानायफोरखौ खोब खम नुनो मोनसै आरो। दा बेफोरखौनो जिफोरा मोजां नङाबाबो माने आगरफोरा एसे मोजां नुबोला थाय बेफोरखौनो लालाबाय लालाबायसै आरो ना। बर' आगर बर' आगर ओम बर' आगर जालायलाय बर'नि जेनेबा बै जे नोंथाङा बुंदोंमोना बै दिंखिया आगर हाजो आगर बा फारौ मेगन बेफोरबायदि आगरनि नङाबाबो माने ओइ जानला मोनला आगर एसे एट्रेक्टेद जाबानो माने बेखौनो मोजां नुनानै लाला बायसिगोन आरो जिफोरा मोजां नंगौ नङा बेखौ मिथिला माने। फेशन बायदि जाहैबाय नालाय बे मोनसे बेबायदि जाहसै आरो। नोंथांमोननिथिंथ' ओ आइजोफोरा दखनाफोरखौनो गानो खोमा ना फ्रायानो।
औ नोंथां जोंथिंफ्रायानो दखनाखौनो गाननाय नुनो मोनो आरो
औ
अब्ला नोंथां जोहा टाइमा जानानै
औ औ दे बिदिब्ला दोनथनोसै ना?
औ औ दे नोंथां